हेलौ
औ खोनादों
खोना औ
औ खोनादों बुं
औ बे समाव जों ओमबा सावस्रिनि सोमोन्दै रायलायनो नामा?
औ जागोन दे रायलाय जागोन
ओ नोंथाङा ओ सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायनि बागै लाखिनायनि बागै माबाफोर बांसिन बेबायदिनो मिथियो नामा?
जों सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्लाथ' जोङो जों गावनि सावस्रिखौ जों गावनो गिबियावनो जोङो जोथोन लानो नांगोन। गावनि सावस्रिया गावनि नि आखायावनो थायो। जोङो जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि था थानाय जोंनि जा जिउ खुंनाय बे फोराव गोबां सोनारो। दं बिनि बेखायनो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जों जोङो मोजाङै ओ जानो नांगोन। मोजाङै जिखौ जाबोला जोंनि देहाया मोजां बेबायदि थाजिम जागोन बा जि निउट्रिसनफोरखौ जोङो जानो नांगौ बेखौ जाबोला जोंनि देहाया मोजां जागोन आरो लोगोसे आं बुंनो सानो ओ बिदिनो जों एक्सारसाइस खालामनांगौ दानि मुगायावथ जोङो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौ बिबायदि खामानि एसेबां बिदि मावनाय नुवा गोदोनि दिनाव नाथाय बिदिनो हालफोर एवोमोन खदाल जावोमोन बांसिन आरो लोगोसे बिदिनो गोबां गोलोमदै गनाय खामानिफोरखौ मावनाय नुयोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो जाबाय थाबाय बेबायदिनो मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन बेबायदि जिउ खुंनायखौ जोङो नुगासिनो दङ नाथाय फारसेथिं जोंना देहाया एसे बेबायदिनो जेंनायाव भुगिनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो बेबायदि एक्सारसाइज खालामनाया गोनांथि होननानै आं सानो नोंथाङा मा होननो सानो बे समाव
आंबो बेखौ सानो जोङो गिबियाव जेनेबा जोंनि जानाय लोंनायफ्रा मोजां जानो नांगोन हमना ला जेनेबा जोङो दायो बेफोरबायदि ओ जोङो दैफोर लोंनांगौ जिहेथु जोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय दैयानो जोंनि बांसिन गोनांथि होनबाबो होननानैबो जों बुंनो हायो
औ औ
आरोबाव जेनेबा जोंनि जानाय लोंनायफोर दै'यावनो बांसिन सोनारो दिनै जोंनि बर'फोरा बा जोंनि दानि सुबुंफोरा गोबाङानो बेबायदिनो ना बेदर बेदर जानायाव बांसिन गोसो होबाय आरो बेबायदि जेरैबायदि जेनेबा ओ रुनानै मानानै जानांगौ बेबायदि जानायनि सोलाय ओ ना बेदर जानायाव बांसिन गोसो होबाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै खस्थ खस्थ' खालामनांगौ बेबायदि खस्थ' खालामाखै जोंनि मानसिफोरा जायनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि सावस्रिफोरा बेबायदि मोजां नङि गाज्रिनि सायाव गाज्रि बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव ओ गासैबोआवनो बा मानसिनि देहायाव बिबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि बेमारफोरा बेबायदि बारानि सायाव बारा जालांदों जिहेथु जोङो जोंनि सावस्रिखौ ओ थर लानो रोङियावहाय जानाय लोंनाया बांदों नाथाय जोंनि देहा थिंबा सावस्रिथिं मा जालांदों बेखौ रावबो थर लानो रोङाखै आं सानो बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै जोंनि सावस्रिफोरा मोजां जायाखै जुदि जोङो मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो थर लानांगोन जोंनि सावस्रिखौ जोंनि
औ औ नंगौ। थारैनो। नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो सै थो आरो लोगोसे जोङो जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो नंगौ जोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनाय जोंनि आखायावनो थायो। दानि मुगायाव गोबां जों बेराम आजारफोरखौ बांसिनफ्राय बांसिन जाबोनायफोरखौ नुनो मोनदों। बे बेफोरो जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय बेनो। जों जानायखौ जायो नाथाय नाथाय जों खामानि मावनायाव जोङो जेसांखिनि जायो बिनि मावा जोङो। अब्ला जोंनि देहाया बांसिन बेबायदिनो ओ हेरेसमेन्ट मोननोसै बेबायदि हजम जा नांगौ बेफोरो जाला जोङो ओंखाम जानोसै मोजाङै बेदरजों नाजों जों मोजां उन्दुनानै थानोसै। दा बिदिब्ला थ' माबा मोनसे जोंनि देहायाव बिदिनो जेंना सोमजिखागोन दा जों बेनिखायनो मोजां देहा लाखिनोब्ला जोङो जोंनि देहाफोरखौ जोङो मोजाङै मेनटेन खालामनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि सावस्रिया मोजां जागोन।
उम।
आरो जि दानि मुगायावथ' जोङो नुनो मोनो जि आबाद खालामनाय मैगं थाइगं बेफोरो गोबां माने मुलि बांसिननिफ्राय बांसिन सिन होनाय बिसोरो गाव इसोरनि फालांगिनि मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि मुलिफोरखौ होयो आरो बे खौ जानायनि थाखायनो जोंनि देहाफ्राव बिदि खहाफोरा बांसिनफ्राय बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
उम।
नोंथाङा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायनि सोमोन्दोै आरो मा बुंबावनो सानो।
बेखौनो बुंबावनो सानो जेनेबा दानि मुगानि मानसिफोर आरो आगोलनि मुगानि मानसिफोरखौ जों जेब्ला नाहरो बुहुद फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेनेबा दायो ज सांखिनि सुबुंफोरनियावहाय बेमार आजार फोरा जादों जों मिथिनो मोनो आगोलनि मानसिफोरनिया बेसांखिनि बेमारफोरा गैयामोन बिसोरनि सावस्रिफोरा मोजांमोन ओ मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि थानाय सोलिनाय गासैबो आलादामोन जानो हागौ सिगाङाव दायो जेरैबायदि ना बेदर जायो आरो आराम है थायो आगोलनि मानसिफ्रा बेबायदि थायामोन जायोबो जानो हागौ जायो लोङोमोनबो खिन्थु बिसोरो खस्थ'बो खालामोमोन जायनि थाखाय बिसोरनियाव बेबायदि साव स्रिया मोजाङै थायोमोन जानाय लोंनायफोरा बिसोरहा इसेबां बिसोरखौ बिसोरनि देहाखौ खहा खालामामोन
औ औ नंगौ
खुगायाव दानि सुबुंफोरा खस्थ' खालामनो बायोसै बांसिन ओरैनो थायो आरो खामानिफोर मावब्लाबो न'से सिङाव थानानै मावनाय खामानिफोरखौ मावो आरो बिथिं एक्स एक्सारसाइसबो खालामा फुङाव बा मोनाबिलि बे समाव नोंथाङा एक्सारसाइस नोंनि बेफोरबायदि रुटिन दं नामा नोंथाङा खालामो ना खालामा
आं सिगाङावहाय खालामोमोन मरनिं वाक आरो बेबायदि जो इभिनिं वाकफोर खालामोमोन आरो जेब्ला खालामो मोजां मोनोमोन सावस्रिखौहाय जेब्ला जों जाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो उन्दुगोन बा जिरायना थागोन अब्ला जोंनि सावस्रिया एसेब्लाबो देहाखौ खस्थ' होनायखौ मोननो हायो आरो
औ औ नंगौ
बिदि थाबायो माबा मोनसे मावो बिदिबा जों जाखांनायनि उनाव थाबायब्ला- बो मावब्लाबो जोङो उनावहाय मोजां बेबायदि मोनलाङो आरो जाखांनायनि लोगो लोगो जुदि जोङो दलद थायोबा देहाखौ खस्थ होनाय बायदि मोनो
औ औ
देहाखौ मोजां नाङा माने थाजिम नाङा आरो
औ
आरो जेब्ला एक्सारसाइस खालामोना बा खेलाफोर गेलेयो खेला गेलेनायाबो जोंनि देहानि थाखाय दायो मोजां बे मोनसे हुदा जोङो खेलाफोरखौ गेलेनो नांगौ अब्ला जोंनि देहाया गोग्गो जोङो लाखिनो हायो। आरो बेराम आजार फोरा जोंनियाव बेबायदि जानो खाबु मोना जेब्ला जोंनि देहाया सावस्रिया मोजाङै थागोन जों बेरामनिफ्रायबो जों बासिनो हागोन बेनिखायनो जोङो खेलाफोरखौ गेलेनो नांगौ आरो एक्सारसाइसफोरखौ जोङो खालामनांगौ जोङो देहाखौ मोजां मोनो जेब्ला बेबायदि खालामो नोंथाङा माबाफोर खेला गेलेयो नामा?
आङो खेला दासान्दिथ गेलेनाय जायाखै गेलेयोमोन आं गेलेनो मोजां मोनो बेडमिन्टनफोर आरो बेबायदिनो गेलेथावना बेफोरबायदि मोनबोला गेलेनो मोजां मोनो आरो
औ औ
गेलेनो नांगौ गेलेबोला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां आरो हाया बे आं राङै थायो आरो मोजां नाङो जेब्ला खेला गेलेयो जोंनि गोसो जोंनि जि साननाय जि साननायफोर मालाबा स्ट्रेसफोर दुखुफोर थायो अब्ला जों एक्सारसाइस खालामबोला मोजां जां नाङो
उम
बे साननायाबो जोंनि थाखाय मोनसे दायो जेंना जानानै फैदों जों जे सान थायोमोन दुखु खालामबाय थायो बेफोरबो जोंनि देहाखौ माने बिदि जेंनायाव खोख्लैयो आरो दे हाखौ गोगो ला फिननायाव हेंथा खालामो। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो एसे खमायनोब्ला जोङो जों एक्सारसाइस खालामनांगोन आरो देहाया थाजिम थागोन।
ओम नंगौ नोंथां
नोंथाङा मा बुंबावनो सानो सावस्रि मोजां लाखिनोब्ला जोङो मा खालामनाया मोजां मा खौ गारनाया मोजां
ओं जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनोब्लाथ' जों जेरैबायदि सावरायबाय जोंनि जानाय लोंनायाव जोङो थर थानांगोन लोगोसे जोंनि देहाफोरनि सायाव जोंहा थर थानांगोन ओ जुदि जोंङ नांगौनि बारा जायोब्ला बा जानानै जुदि जों आरामै थायोबाथ' जोंहा ओम सावस्रिया जोंहा गाज्रि जाखागोन नालाय बेनि खायनो जोङो जेब्लायबो गाव खौनो थर गोनाङै जों थानांगोन जोंनि जानाय लोंनाय लोगोसे जोङो मावनांगोन एक्सारसाइसफोर खालामनांगोन बेबायदि बिदिनो जोंनियाव बेफोर दैलि लाइफआव थाबाय थानांगोन आरो। अब्ला जोंनि ओ सावस्रिया मोजाङै थागोन बा गोग्गोयै थागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ
उम
सावस्रिनोसोमोन्दै सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोनथों
औ गोजोनथोंसै।